हेलौ खोनादों ना खोनादों
खोनादों
खालामदों
ओरैनो दंलाबायो जिरायनानै
उम मा ओंख्रि जाखो?
जाथ'वाखै माबा जोगोनार सुवाबिन ओमफ्राय अमा भाजा
उम माब्रै दं दामानि
दङ बिदिनो
जोंना अनलाजों मेवायमोन दहाय साननि ओमफ्राय दा खला जों आलु भाजा एवदों आरो
ओ
गैया नै थांफिनां
ए बेयाव मावख'वाव
ओ मावख'आव थाइजौगुरियाव
ओह माबा जागासिनो ना
बलि गेलेबाय थायो बल गेलेबाय थायो दा बायदि टाइम बाथाय नयथानि साराय नयथा गाहामबासो न'आव फैयो
उम ओंखाम जाबाय‌ खोमा ना न
ओंखाम जाबोनो
ओंखाम जाबोयो बाहायनो
ओहो न'आवसो जाफैयो।
ए
औ जाफै दामानि मा खालामगासिनो नोंलाय
दङ ओरैनो माइ गायदोंमोन ओमफ्राय मैया गायखांबाय
न'नि
न'नि नङा बाजैमोननि
बाजैमोननि
ओ जोंनि खोलानि माने
ए नोंसिना गायाखै
न' खाथिनि ओहो जोंहा गायाना
उम
ओमफ्राय आं दा बेंथलावसो दंफैयो आनै मोननाव
ए नों बेंटल आवसो दंहैयो न'आव गैया
ओमहो मैया मोना मोनासि मोनासि आनैमोन लायदों माइ गायखांबाय थांगोन
माला गायखांगोन नो
गायथ'आखै आमथि सुवा बायबासो गायगोन गायगोनदां
आमथि सुवानि मा-मा जागोन
आमथिसुवानि खान्थाल थाइजौ आनारस
खान्थाल आनारस बेरखु फिथाइ
खान्थाल गैया नोंसिनाव
खान्थाल गैया नोंसिनाव
जोंनाव खानथाल दङ जोंनाव नोंसिनाव गैया
आमथिसुआयाव फै फैजागौमोन दा नआव दंबा जाफै
ए उरमिलामोननाव बिसिनावबो दंना
उरमिलामोनाव दं ना गैया
न खाथियाव दंदां दं खोमा थांआखैना आं गोबावसै बिसिनाव थांयिआ
उम
गहाबो फैनायानो गोबावसै दाखालि माइ गायनाय
बिमाखौ लामायाव ओरै दोनलांनायाव नुज्रेदों खोमा नुलांदों दोनलांबाय थायो बिमा
उम उम
दखान माबालाय माथो ने
औ ओरैनो थास्लायस्लाय
आरारस खाना दोनबाय जोंना हाथाययाव फानहरगासिनोबो
दं ने नोंसिनावबो आनारस
उम नोंसर नाव गोया।
दङ फानहैगासिनो आइया जोंना बिमाया।
मनोहाय।
जानायानो लोमजायोलै बारा जाजाया।
औ थामजि गाहाम ब्रैजि गाहाम मोनो खैस।
उम। दसे माबायाव जरासेयाव जौसे लायो खोमा थाइनैजों।
जाननाय बिदि खोमा जोंहा दाख।
बाजाराव फाननायाव बिदिथ'।
द'जि द'जिनि हरदों।
ए जोंना आइआ दाखालि जौसे मोनो खोमा।
गारि गिदिर लामायायाव गारि गिदिर। बिदि सालायग्राफोर लां। ओइ अन्थाइ गिदिर गिदिर रोगायो। था।
नोंसिना लामायावनो फानोना बेयाव।
औं लामायवनो नांं।
लामानि मानसिफ्रा।
मावलालााबाय। आरो लामाजों थांग्राफोरानो लाखिनानै लाङो।
उ।
दाब हाय न।
बाजाराव बेफारिफोराव दामखौनो होनो नागिरा।
नंआ लोय जोंना गोदोय। बेथ।
गोदैलाय गोदो जोंनाबो। दहायसो जादों जोंहाबो। लाबोदोंमोन मैया। सानैमोन मोनानो जाबाय। खान्थाल जानो हबा। गैया इरोयहाय। बिफांआनो गोया। ए गाय फैयो ओमफ्राय थाङानो थांबाबो फिथाइआनो थाया।
खायफा हा हाया मोजां नङाबा बिदिनो थाइया फिथाइफोरा बा
आनारस फिफाङा ओरैहाय दंलाबायो ओमफाय ओरैजायनिया थायानो मानोथाय।
बिबारा खना होदों
लामा लामा दंलाबायो ओमफ्राय थाइआनो फिथाइयानो।
थाइजौआ थाइजौ फिथाइया जोंना बारिनिया गैया बिफां गिदिरनाबो सायाबो थं थं थं। थाइसेबो थाइजेनाखैनो। ओमफ्राय बै फां गिदिर निया थायोमोन जाहैदों गे सावबो गैयामोन। नोगोर गोदै दों।
ओ।
आवगाय बोसोराव थायदोंमोन नैबे बोसोराव थायासै।
ए जोंना दंमोन सिरि जोब्बाय फांनै मोन।
थाइयाबो गोखैसो जादोंमोन बै माबा सोनाबहाथिं थारनिया।
ए।
औवा गुदि खाथिनिया। ओमफ्राय नैबे फांसेनासो एसे गोदै जागोनदां।
माइ गायगोना गैया नोंस्रा?
गायो गायनांगौ आमथिसुवा बे बोथोरा माबाबा फिथाइ सामथाइ जान बा ओन। बे गायनोसै अखा हादोंथ' अखा हागासिनो।
हादों दैयानो थाया माथो इसे इसेल' जायो औ।
अखा हायाबाबो दैयानो जि माबा जायो।
बह नोंसिना दंग' दंना?
ओम जामफै दंग' जावनाय दंना
जोंहा मेसिनजों सो गायजोबदोंं बाजैमोनना।
औ।
बोरिथार दैयानो थाया।
बान्दो दंना।
उम।
मानसिफोर रायजोफोर लायो।
उम
दाख्लैनो मोनबा लायदोंमोन।
द
फै
होम।
खोनायाबाबो। बिदिनो रायज्लायबाय थानां गौनो।
औ।
दहायो सासेना लाथिख' जादोंमोन ना।
ए
ला ओमफ्राय खला जुदि बे मा बाया रायज्लायनो माबायाबा।
उम।
जिर' जायोना हमाबाबो।
औ।
लाथिख' जायो।
आ
सोरनाबा सोरनाबा सोरनाबा ओमफ्राय दानजायो ना। सोरनाबा सोरनाबा दानजायोना ओमफ्राय डायरेग। खोनायाबा। दाननाया अरजाया खोमा।
जोंना दा थाङाखैलाय दहायना। खोन्नाया हायाब्रा माने आं खोनाफैयो ओमफ्राय आंनिया खोना हैया बेबायदि जायो।
उम।
ओमफ्राय होमबाबो जोंङो अर माबा रायलायनायफोरखौ रायलायबाय थायो आरो।
ए।
बाथ्राफोरखौ।
गोबावसैमोन। रायलायैया दिनैसो रायज्लायफिनदों। गोबावसैमोनबा। उम। दाखालि फासट एसे। फास्टावनो रायालायदोंमोन खनथामसो ओमफ्राय गैया रायलाया होननानानै राय दाखालि खनथामसो रायलायदोंमोन ओमफ्राय रायलाया होननानै थादोंमोन आं रायज्लायला होनना नानै ओमफ्राय दिनैहाय रायलायनो थिनबाय थायो मानसिफ्रा ओमफ्राय दिनैहाय रायलायबाय आं।
उम
बारा गैबाव गोबाव गैखालाना।
हा?
ए बारा गोबाव गैखालाना बियो।
बारा गोबाव माबानाय नंला दां?
उम सप्ता मोननसे ना बेसांबाल'सै।
बारा गोबाव थानो ना
उम।
इन्टारनेटफ्रानो जायाहाय थाबथा थाबथा जायो। एखमबा गिदिर खोनो एखमबा फिसा खोनायो बिदि इन्टारनेट मोजां नङाबाब्लाथाय ओं।
अखा हाबानो जायो।
ओं अखा खोरोमबाथ' आयो
ओमफ्राय माबा
हादों दाबो थायफ्रिहां थायफ्रिहां जागासिनोमोन दहाय थायफ्रिदोंमोन बे रिंकर्ड ना लाङाखैमोन साननानै। अखायाव गानग्राया।
उम। ओरैहाय गैया ओम प्राइस। सान्दुंगोसा।
अखा हानाया मानोलाय जोलुरफोरखौलाय मान गेलेनांगौ सानलायबाय आं।
उ आरो।
आरो मोना गुना मा फैयो मा मायो बिलायलाङो। ह।
हाग्रायाव दासान्दि आरो मेरला थागासिनो। सोरखौ।
हा।
ए।
मानबाय जोब। मान बायग्राफोरखौ। दाबायदियाव।
उ। थायो बिदिया ओंखारो आरो।
उम। हारसिं दान्जा लांजासिनो। दोननांगौ एसेबा दाननांगौ जाखोथाय आं।
माबा।
सासेया होनदों हारसिं दानजालांजासिमसो दोननांगौ होननानै।
औ सोरबा सोरबा बिदि बुङो ओमफ्राय आंबो बिदि दोनो ओमफ्राय सोरबा माखासेया ओमफ्राय।
ओमफाय आङो। आङो जिसे थामजिथिबानो दानो।
आं आंबो दानो दाननाया ओमफ्राय खनसे जोबजासे हारसिं दानजासे दोनदों आङो।
ह। ओमफाय नोंना मोनजेनाखैना।
ओहो। गोबावसिमोन नां रायज्लाययानो। दिनैसो नायफिन नायदों आपदेट होनानै।
ह।
रायलायबाय थाबासो जायो। रायज्लायनायानो जायाना। टायमानो मोना। आरो माइ गायबाय थादोंमोनना आङो।
अ।
सिमदांना
दा आङो हरफिनबानो जाबाय।
उम।